खलबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
गोजान मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो
फन हरबाय जाहोना मामोन आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
अ नोंथां आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं मा होनो बर'फोरनि आबाद मावनाय बेनि सायाव जों बर'फोरा मा मा आबाद मावो माइ गनायबो बेफोरनि सायाव
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगायै औ माइनि अनगायै मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आ जोंनि ओनसोलावथ' माइनि अनगायै ओरैनो गोबां उफेरा आबादफोरबो मावनाय जायो जेरै आं नुनो मोननायाव बांसिनानो जों नामा बेसरनि भेरा आबादखौ बांसिन मावो आरो ना ओमफ्राय ओरैनो फिसा फेरला मावो जेरै जिंखा फान्थाव फालौ बायदिसिना जानाय नायनि मैगं थाइगंनि एफा एनै मावो आरोना गावनि मुलाम्फा एसे एनै न'खर सालायनो थाखाय रांनि सुबिदानि थाखाय माने एसे एनै गायनाय जायो बेफोरखौबो थेवब्लाबो बेफोरखौ बांद्राय गायनाय जाया आरो ओमफ्राय नोंथांमोन फगजाय माबा माबेखौ गांसो बानायनाय जायो ओरैनो
जोंनि जायगायावथ' बिदि मा होनो अपेरा होनब्ला जों मैगं थाइगंखौनो बांसिन मोनो जोंनि जायगायाव माने बेसरनि आबादखौ खम नुनो मोनो आरो आ औ बिदिनो मैगं थाइगं होनोब्ला जिंखा लेस्रा बानलु बेफोरफोरखौोनो लोगोसे जोगोनार बेफोरखौबो गायो बेनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय जोङो मा होनो बेखौ वाटार मिलन होनो जायखौ जों मा होनगोन बर' बर थाइबें थाइबें फोरबो औ औ औ बेफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ गायनानै जेनेबा न'खर सामलायनाय बेफार फालांगि जोंनि ओनसोलाव मा होनो बेफार फालांगि होनोब्ला जों आइजोफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जेरावहाय हौवाफोरा न'खराव जेनेबा हा हु थानायफोरा बेबायदि आबाद मावना होयो मैगं थाइगंनि बेनिफ्राय फाननाय जिहेथु फाननायनि बेलायाव जोङो हिनजावफोरखौसो नुनो मोनो आरो
औ औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो आइजोफोरा बेफार फालांगि खालामो नामा
औ औ खालामो इमान बांद्राय बिबांनि आइजोफ्रा जोंहा खालामा साफा सानैयाल' बानायनाय मोन आरोना बेबो बांद्राय ओ हथाय बाजारफोराव नुवा ओरैनो फिसा गुबलि बाजारफोराव जेरै मोनाबिलियावफ्राव ओरैनो गामिनि एसे फिथास' खराव संनानै फानो आरो ना गावनि न'फोरावनो जा एसे एनै गायनानै मोननाय मैगं थाइगं बानलु बायदिसिना बे फोरखौनो माने फाननानै थाव संख्रिनि ओ खरसाखौ बहनो आरो आइजोफोरा।
औ
ओरैनोथ' आबाद होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना मा होनो आबादाथ' जोंनिया ओरैनो दैज्लां बो थोर मेसें बोथोर थायो नालाय आरो बेनि अनगायै बो जोंनिया मा ओ जायफोर माने ओ बोसोर बोसोर बा जुग जुग बेफोरबायदि सोलिनो हानाय आबादफोर फोरबो जेरै गय आबाद मावो। नारेंखल आबाद बेफोर जाबाय एसे पारमानेन्ट आरो ना। बेफोरबाददियाव माने बांसिन गोबां मुलाम्फा जायो। नाथाय बेफोरखौ मोननो थाखाय एसे समनिबो गोनांथि जायो आरो फिथाइखौ बिनि फिथाइखौ मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय। अब्ला नोंसोरखिबो बेफोरबायदि आबादफोरा ओ दङ ना?
औ दङ जोंनि जायगायाव। गय आबाद होनोब्ला जोङो गयखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेनि गयनि अनगायैबो जोंहा मा होनो साहा बिलाइ जायखौ साफात होनो बे साहाबिलाय साबागान बेफोरबायदि गाव आरि माने ओ गावारि साहा बागान माने दङ आरो। जेरावहाय अ गोबां रां आरजिनो हायो। अ जिथु बे जोंनि जायगायाव गोबांआवनो माने साहा बागानखौ नुनो मोनो गोन आरो न'खरफा आरो गोबां गेदेर गेदेर माने बागान दं जेराव गावनि नि जा आरो बेवहाय गोबां मुलाम्फा दं लोगोसे जोंहा रबार्ट नि रबार्ट जिहुथे' बानायो बेनि दंफां बेनि बागान दं आरो। आरो बेफोरबायदि खामानि गयावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो नङा होनब्ला?
औ औ जायो।
उम आथिखालावथ गयनि ओ मा होनो बेसेनाबो गोबां जालांबाय।
औ औ जालांबायमोन नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा मा ओ नोंथांमोननि सि माइ आबादा एसे जोबस्राबायना जोबस्रायाखै? दासानदै
अ जोंनि जायगायावथ' गायनाया बिदिनो खायसेनि माने मा होनो गोथौ हाफोरा जोब्बाय। दैनि आंखालाव बोरि हाफोरा गायनो हायाखै खायसे खायसे।
औ औ।
अ बेखौनो ओ बाजि जौखोन्दो बा द'जि जौखोन्दोआ जोब फ्रामबाय होननांसिगोन आरो।
औ औ।
अ नोंथांमोननिसिम
औ जोंनिथिंबोथ' ओरैनो माने गायखांफ्रामबायानो होनजायो। नाथाय थेवबाब बे साननैसो बांद्रायर अखा हानायनि जाहोनाव माने खायफा माइफ्रा थै थैनो हमदोंो आरो ना मार बांद्राय दै दैजों गोदोनानै थानायनि जाहोनाव सोरबा सोरबा गायनो हायाखै देथ' हाफोराव बेफोरबायदि थासारिया जादों आरो नोंथां। जायनि जाउनाव बेफोराव गायफिननांगौबो जानो हानाय माने जायफोराव थैदों।
अ अ आ जोंनि जायगायाव अ
औ दे बुं नोंथां।
औ अखाया खमनि जाहोनाव गायनो हायाखै आरो जोंनि जायगायावहाय। जेराव दै गैया होननानै मानो अ जायगा लाना जायगासो हाजसि। अखायाव
औ।
उम।
जोंनिथिंथ' बे साननैसोआ अखाया ओ दंबायानो थायो नोंथां। बेनि जाहोनाव जोंनिया ओ एसे माइ आबादा थाब थाबनो गोनां जादों आरोना।
अह अह।
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माइ आबादखौ एबारहाय बांसिन मा राहाजों गायनाय जादों? ओरैनो मोसौजों ना ट्रेक्टरफोरजों ओरैनो मेसिनारिफोरजों?
अ जोंनि जायगायाव मोसौजों होनोबा मा होनो खायसे खायसे न'खरावल'सो नुनो मोनसै आरो मोसौखौ। ओ बांसिनानो ट्रेक्टरजों बेनिफ्राय दैनि आंखालाव जों बरिंनि जोहै दै बरननानै गायनो गोनां जादों आरो।
औ औ।
उम।
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय ओरैनो गायनाय फुनायनि हाजिरा बा बेसेनफोरा बेसेसोथो सलिगासिनो दं नोंथा ओरैनो?
अह जोंनाव गायनाय फुनाय होनबा जोंनाव गायनाय आरो फुनाया हिन्जावफोरनि खामानि, हिनजावफ्रासो आइजोफोरासो फुयो आरो।
औ।
बेनिफ्राय बिसोर आइजोफोरनि बेसेना थामजौ। बेनिफ्राय हौवाफोरनिया ब्रैजौ आरो।
औ औ।
ओ बिदिनो हौवाफोरनि खामानिया आलि दाननाय आलि खोनाय।
औ।
बिदि आरो खोथिया रोगानाय, नाथायबा आइजो बिनिया फुनाय आरो गायनाय बिदि आरो।
औ
नोंथांमोननि जायगायावबो आइजोफोरा खोथिया फुयो नामा?
ओरैनोथ' ओ गोदोथ' नुवामोन जोंनि बे जायगायाव नाथाय एबार गोबाङानो मा आइजोफोरा मा खोथिया फुुनायाव बाहागो लादों आरो, थेवब्लाबो आइजोफोर जोंनाबो बेनो आइजोफोरना थामजौ रां आरो खायफा जागायाव जों थामजौ बाजि लायो आइजो फ्राबो ओमफ्राय ओरैनोथ' हौवाफोरना जोंना ब्रैजौ रां आरोना आलि दाननाय खोनाय बायदिसिना खोथिया राननायानो जा फुंनायानो जा आरो जोंना मा खोथिया फोनाय फुनायाबो जोंना गुबुन गुबुन आदबजों फुयो सोरबाबा ओ गाह हिसाबै फुयो, सोरबाबा आदि हिसाबै आरो सोरबाबा ओरैनो ओ माने आथि हिसाबै फुयो आरो जायनि जाउनाव जोंना रांफ्रा एसे गोबां गोबां जायो, बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन नुनो मोनो आरो।
औ। जोंनावबो बेबायदिनो फुयो खायसे आखि हिसाबाव। थिखा लायो आरो आखि आखि मोनसेआव जि रां खायसे खायसे मा होनो खोथियाया जेनेबा गुसुं बा गाहाय बिदिबा बा रां बिदि होयो आरो।
औ।
ओ ओरैनो नोंथांमोननिथिं आबाद आबादनि मुलाम्फाफ्रा मा एसे मोजाङैनो जायोना थां? बिगा बेसेसो मोननो हां नोंसोरना आरैनो?
बिगा बेसेसो मोनो बेखौ आं मोजाङै आन्दाजाव गैया। नाथायबा मोजाङानो जायो होननांगोन। उम हा लाना हा आरो एसे बारलि हायाव एसे खम मोनो। बांसिनानो एसे बालि बालाहा आरो बे जोंनि ओनसोलाव।
अ औ
उम
बिदिनो जोंनिथिंबो माने ओ जायफोर हाया गोथौ आरो ना मोजां।
बेफोर हायाव एसे गोबां बिबां मोनो मुलाम्फााखौ। ओमफायथ' गोजौ जायगायावबो बिदिनो बांद्राय हासार होयोब्लासो फिथाइखौ मोननो थाङो आरो आजिखालिथ' ओरैनो गायबा फिथाइखौ मोनोनो थांला माने हाया जोंना एसे गुबुंले जालांनो हमबाय आरो ना गोदो गोदायनिफ्राय हासार बायदिसि ना ओ बिस गोनां हासार बाहायबोनायनिफ्रा उनाव माने नों जेसेबांखि हासार होयो एसेबांनो फिथाइखौ मोननो हायो, हासार होआबाथ' नों फिथाइखौ मोननानै थाङा।
औ जोंनाव बेदिनो जाबाय हासारनिसो खामानिसो आरो जाय जेसेबां हासार होनो हायो बिदिनो फिथाइखौ मोनगोन।
नोंथांमोना नोंथां आहालाय एबार खै बिगासो गायदों माइखौ?
उम जोंना मा होनो जि बिगासो जाबाय नामा गायनो दंबावोमोन। नाथायबा दैनि आंखालाव गायनो हायाखै आरो।
औ औ।
उम। बा बिगासो गायनो दंबावो आरो।
औ औ, माने दैनि आंखालनि थाखाय गायनो हाया
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंनि थिगैबो बिनो एसे बोरि जायगायावहाय माने ओ गोबां बिबांनि अखा हाबाबो माने बेवहाय एसे गायनो उसुबिदा जायो आरो ना।
औ औ।
बेनिखायनो जोंना मा ओ जाव अखायोब्ला बोरि जायगाखौ गायो ओमफ्राय ओ गोथौ जायगाखौ एसे ओ उनावहाय गायनाय जायो आरो।
उम। जोंनियाव बिदि अखा हाब्लाबो माने हरसेनि गेजेरावनो रानफिनजोबो बेबायदि आरो बाला हा नालाय अ औ औ औ औ।
ओरैनो नोंथाङा सानजौफुनि जाबाय ना? औ, मा ओंख्रि जाया नोंथां?
अ जोंनाथ' मा होनो न'नि दाउजों ओ जारि आलु बिदिमोन।
औ औ।
उम नोंथां।
औ दे बुं।
नोंथाङाबो जाबाय नामा?
औ औ जाखांबाय जोंहाबो दिनै ओरैनो अमा। अमाजों माबानो गोथै फान्थाव जादोंमोन गोखै फान्थाव।
औ।
ओमफ्राय ओरैनो फाटकारिला। आलुजों एवनाय बेफोरबायदिमोन आरो नोंथां दिनै।
अह
अब्ला नोंथां जोंना समावबो जानानै फैबाय ओं। समावहाय लोगो मोनफिनगोन बा रायज्लायनो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय। अब्ला जोंनि रायजलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथा?
औ जागोन नोंथां।
औ दे होमबा गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।